औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? आदसा माब्रै दं नोंथां दा खबरफ्रा
आंयो दा मोजां मोजाङैनो दङ दंनायालाय दा ओरैनो एसे बार जाग्लांदों बेलासिनि
अ आदसा आदसा होमबाथ' फ्रियावनो दं नोंथाङा दायो ना जेबो मावथ'वाखै
मावाखै जेबो नङा मावनायालाय प्रियावनो दंथ'यो दे नोंथां।
ओ आच्सा आच्सा होमबा नोंथाङा जुदि फ्रियाव दङ'ब्ला जोङो। सानैजों दान्दिसे सम दानि जि। ओ बारहावा गेब्रेंनाय। बा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे ओ बाथ्रा बाथ्रा सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे आं दा फ्रियैनो दंथ'खायो।
अ आतसा आतसा बिदिब्ला ओ जोङो बे बारहावाया माबोरै गुबुंले जादों आरो बेफोरखौ जों बोरैहाय संरैखा खालामनो हायो आरो बेनि सायाव सरकारा माबायदिहाय बेब'स्था लादों जोङो बेफोरनि सायाव एसे सावरायदिनो बिदिब्ला दायो औ आङो बिदिब्ला एसे फोरमायथि होग्रोनोसै नङाहोनबा नोंथां
औ दे दे नोंथां दे।
आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सावरायनो थांनायनि सिगांनो जोङो बे खौसो मिथिग्रोनांगोन दि जे आबहावाया मा? खौ बुङो जोङो बेखौ मिथिनाया गोनांथि दंग्रोयो जोंहा नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै बुहुमनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां। दैमा दैसा हाजो हाला गासै। खौबो बार मन्डलखौ लाफानानै लोगोसे आरो मानसि दोमसि जिब जुनार गासैखौबो लाफानानैनो जोङो आबहावा होननानै बुंनो नांगोन बा बेखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा दा औ गोदो गोदायथ' आरो जिबायदिमोन गोदो गोदाय दायनि जिथुनाखि थासारि गोदो गोदायनि थासारिफोरा ओ जोबोद माने मिथिंगानि सायावनो सोनारनानैथ'जिउ खांबोनाय सुबुंफोरा नङा होमबा दा गोदो गोदाय मिथिंगायाबो आबहावाया माने थाजिममोन जोबोद मोजांमोन नाथाय सुबुं अनजिमाया बिदिनो बांबोबाय सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो दिनै थानो थाखाय जायगानि। आंखालबो जानो हमबाय दा थानो थाखाय जायगानि आंखाल जानायलाय बिफां-लाइफांफोरखौ अरनबारिफोरखौ दिनै एवस्रांबाय एवस्रांनानै बे बेफोराव दिनै गिदिर गिदिर न' बिल्डिं बायदिसिना बेफोरबायदि दिनै लुबाय जायनि जाहोनाव दिनै मिथिंगायाबो ओ अरनबारिफोराबो दिनै जोबस्रांलांनो हमबाय आरो फारसेथिं सुबुंफोरा गोबां जानायलाय गावबा गावनि जि खामानि बे खामानिफोरखौ नागिरनानै दिनै बाय दिनै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर गायसनबाय दा गिदिर गिदिर इन्डासट्रिायसन गायसन नो थाखाय दिनै गोबां गिदिर गिदिर बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायबाय नङा होमबा? अरनबारि एवस्रांबाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामबाय आरो बै बे फोराव दिनै गोबां बायदिसिना खामानि सुबुं फोरा दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो थायालासेनो बेफोर खामानिबो मोनदों नोंगौ। फारसेथिं नाथाय गिदिर गिदिर जिथुनाखि दिनै इन्डास्ट्रि दिहुननाय बैनिफ्राय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि उखुन्दै बै उखुन्दैनिफ्राय दिनै जोंनि बारमन्दलाबो गुबुंले जानो हमबाय आरो बिनिफ्राय फारसेथिं दिनै गोबांनो गोदो गोदाय थ' आरो गारि मथरानो गैयामोन नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
आथिखालावथ' गोबां गारि मथर दिहुनबायना दा बै गारि म'थरनिफ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि उखु उखुन्दै बे उखुन्दैयाथ' कार्बन-डाइ अक्साइद गेस ओंखारो दिनै खैलानि खामनाय पेट्रलियामनि खामनाय डिजेलनि खामनाय बैफोरबायदि खामनाय आरो कलकारखानानि ओमफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै नाङि माखासे मुवा बेसाद गारजानाय जाबोर दाखोर सावनाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जे उखुन्दै बै उखुन्दैनिफ्रायनो दिनै जोंनि मिथिंगाया आव गाज्रि गेस मोनामनाय फारसेथिं आरो गोबां कार्बन डाइ अक्स गेसनि बिबाङा बारा जानो हमबाय आरो दा बैफोरबायदि गेसनि बिबाङा बारा जानायनि जाहोनावनो जोंनि मिथिंगायाव ओ बुहुमनां दुंखावनायाबो बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय बाव बारहावाया बेबायदि बिदिनो गेब्रेंबाय दिनै बिफां लाइफांफोराबो खम जानो हमबाय बेबायदि गारि मथर दिहुनन्नाया बारानिफ्राय बारा जाबाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनायनि उखुन्दैनिफ्राय माने बारहावाया गुबुंले जाबाय आरो आरो कार्बनडाइ अक्साइड गेसा बारा जानायनि जाहोनाव दिनै जायखौ ग्लबेल वार्मिं होननानै सारा बुहुमनां जिथुनाखि दुंखावनाय बै दुंखावनायाबो दिनै जाबाय आरो मानो होनबा साननिफ्राय फैनाय माखासे दिनै सोरांनि जिथु ओ जेनिखि रोदा बिदुं बै बिदुङा दिनै जोंनि बुहुमाव नांनानै फिन बि थांफिननांगौखौ दि कार्बन-डाइ अक्साइड गेसआनो सोबनानै लाखिबाय दा बे सोबनानै लाखिनायावनो माने सारा जोंनि बुहुमावनो बियो गुदुं थासारिया सोमजोबबाय आरो दा आरो बेनिफ्राय माखासे जिथुनिखि ओ गेस जेरै बे दाखोर दाला सावनायनिफ्राय गारजानाय मुलि आरि बायदिसिना बेफोर सावनायनिफ्राय जि ओंखारनाय गेस नङा होमबा दा बेै गेसनिफ्राय जेरै मिटेन गेस होन कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेफोरबायदि माखासे जोंनि देहानि थाखाय बिस आरि गेस माखासे बेफोरबायदि गेसफोरा सोमजिबाय आबहावायाव आरो बै गेसफोरानो गोजौआव थाङोब्ला बेनो मोनसे एसिड अखा सोमजियो। दा बे एसिड अखा बे गाज्रि जिथुनिखि ओ गेसफोर बै गेसनिफ्रायनो बार गुबुंले जानायनिफ्राय गेसनि फ्रायनो दिनै मिटेन गेस सोमजिदों बायदिसिना गेस बिसारि गेस आरो बेफोरनो दिनै ओ एसिड महर लानानै एसिड आरि अखा हाहोदों आरो आरो जेब्ला एसिड अखा हायो। अब्ला बै हाफोराव थानाय हानि पि एस मान आरो दैफोर दैनि पि एस मानफोराबो खम जायो खम जानाय लोगो लोगो लोगो बिसोरो मा जानोसै एसिडारि जानोसै अब्ला एसिडारि जायोब्ला दैयारि दैयाव थानाय जि जिउनांफोर दैनि एसिडा दैया जुदि एसिडारि जायोब्ला बिनि पि एस मानाथ' खम जासिगोन। दा बेनिखायनो बेयाव थानाय माखासे जिउनांफोराबो मा जायो थारमाने एखेबारे थांनानै थानायाव बिसोरबो माने ओ गोब्राब जायो आरो थारमाने आरो हा फोराबो बिदिनो गुबुंले जायो आरो दा बेफोरबायदिनो आरो दा जों बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखायै सरकार राबो ओ बिफां लाइफां गायनाय खालामो आरो लोगोसे दिनै गारि मथरखौबो इलेकट्रिक जों खारग्रा दिहुनबाय नङा होमबा
औ नंगौ
बेफोरो दिहुनथाया बारा जाबाय आरो दा बेफोरबायदिनि जाहोनाव एसे एनैबाबो खमायनो हा दोङो आरो दा जोङो बिदि खमायनोब्लाथ' आरो कै ओ जिथुखि पेट्रल डिजेलफोरजों खारनाय गारि बेफोरखौ जों खमायनानै बांसिन इले थ्रिजों खारग्रा जोङो बाहायनांगोन आरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बांसिन गायनो नांगोन अब्लानो जोङो आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ एसे बिबांनिबाबो जोङो होबथानो हागोन होननानै आं सानदों आरो नोंथां दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जे आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव
नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो जोंनिखैबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ दायो। जोंनि साइडआवहाय दा ओम मा होननानै बुङो जोंनियावबो एखे सो-सो सो माबायानो सो सलिगासिनो दङ दा जोंनियावबो बारहावा गै गाज्रि जानायनि सायावनो बिदिनो गारि मथर बांनायानो जा उम ओहम दंफां लाइफां दाननायानो जा गोबां बि बेसेन गोसा बेसेन गोसा ओ बिफां लाइफांफोरखौ दानगासिनो दङ जोंनियाव दा दा बेबायदिनो गावनि मा होनो ओ बेकथि बे मुलाम्फानि थाखाय दा फिसा फिसा कम्पानिफोर बायदि बानायनायनि थाखायनो बिफां लाइफां गोबां दाननाय जायो
औ
बिदिनो ओहम फिसा फिसा कलकारखानाफोरनि थाखायनो दानफायनांगौ जायो आरो बिफां लाइफांफोरखौ दाननांगौ जानायनि थाखायनो बे बारहावाफ्रा एसेबाबो जोंनियाव गुबुंले जानायखौ जोंबो नुनो मोनो। मोनगासिनो दङ बिदिनो मोनगासिनोखा आरो फारसेथिं बिदिनो गारि मथर बाहायनाय बिनिनो गारि मथर निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बिनि गेस ओंखारनाय बेफोरनि फ्रायबो बारहावाया जोंनि थिंबो बिदिनो गोबां रोखोमनि खहा जालांगासिनो गासिब जालां गासिनो दं आरो दा बेखौ बा बाहायनायनि जाउनाव दा ओ बार गब्रें नायखौ लाखि फिननो थाखाय जेनब बा जोङो बे हिसाबै ब्लाबो ओ बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै फांसे नङाबा जेनेबा मासाव फांसे बफां बिफांब्लाबो गायनानै जोङो बेखथि यै बेखौ बार गेब्रेंनायखौ एसेब्लाबो हमथानो हायो हानायालाय
औ औ।
जोंनियाव दा ओ मा होनो जोंनि सरखाराबो एसे नायदों नायनाया बेफोरनि सोमोन्दै दा बार गेब्रेंनायनि सायावबो दा बार गेब्रेंनायनि सायावनो जोंनि यावबो सरखार निफ्राय उ बिदिनो जायगा जायगा नायै नायै बिफां लाइफां खम जानाय फोरखौ नायै नायै बिफां गायनाय, बिफां-लाइफां गायनाय बिनि सायाव सरखाराबो नोजोर होनानै एसे एसे माव लांबाय थादों थानाया। गाज्रि थ' बुंनो जों हाया नङा होमबा दा जोंनिखै सिगां बार गेब्रेंनाय माबा गाज्रि जानायखौ इसेबां आं नुनो मोनाखै जोंनिथिं एसे दंफां लाइफां आबो दङ। द्राष जायाखै जानायालाय उ दा एसे खिन्थु बार बाब आ आबहावा गुबुंले जायो जोंनि यावबो गोबां जिब-जुनार, मानसि-दुमसि, फिसा-फिसौ, जिब-जुनार फ्रानो गोबां देहायारि खस्थ' जेंना सोमजियो नालाय बेमार आजार निफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि आजार जायो बेखायनो जों हायोब्ला जोंबो बे बिफां लाइफां गायनायनि गायनाखौ खौ जोङो बयबो साफा साफायै बाबो नाजा नांसिगोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नंगौ दा बेफोर बायदिनि थाखायनो बेराम आजाराबो दिनै बारानिफ्राय बारा जादों नङा होमबा? दा बे बार गेब्रेंनायनि जाहोनावनो दिनै बेराम आजार बिगुरनि बेराम बायदि केन्सार बेफोर बायदि बेराम फोरा जानो हमदों दा एखायनो जोङो बेफोरखौ होप्थानो ब्ला जोङो बिफां लाइफां फोरखौ गायनांगोन आरो जोङो जेसेबां हायो जोङो संरैखा खालामनो नाजा नांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां? जों जेसेबांनो संरैखा खालामनो हाग न दिसि एसेबांनो जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो जोङो मुलियारि बाहायनाय फोरनि थाखायबो दिनै हा गेब्रेंनाया जादों बार गेब्रेंनाया जादों जोङो औ बेफोर खौबो जोङो एसे खम खालामनो नांगोन आरो जोङो गोबोर हासार फोर जाय जिबियारि हासार फोरखौ जों बांसिन बाहाय बाहायनो नांगोन जायनि दारैबो हा गेब्रेंनाय फ्राबो माने खम जागोन आरो दिनै केमिकेल बाहायनायनि जाहोनावबो माने रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावनो हा फोराबो दिनै गेब्रें गासिनो दं नालाय नङा होमबा नोंथां? औ औ दा बिदिब्ला जोङो गोबां सावराय बायबो नङा होमबा समाबो जाबाय नङा जायाखै नङा जाबाय नोंथां दा बिदिब्ला आङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जे दान्दिसे सम होनायनि थाखाय दा बिदिब्ला जोङो बे बेखिनियावनो बे सावरायथायखौ जों दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथ' दोन्थ' जाासिगोन दे नोंथां दे हब्लानो औ दे।
दे।